औ आङो नोंथांनाव मोननैसो सोंथि सोंनो नागिरदोंङो
औ दे सोंजायो दे नोंथां सों दे।
नोंथाङा माब्रै नोंथांनि देहाखौहाय जोथोन लायो बेनि सायाव बागै इसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ।
जोंनि जिथुना बे आंनिखौनो बुंसै जेनेबा जोंनि जिथु नाखि देहा नङा होनब्ला बे देहाया जोंना जेब्लासिम जोंहा जोनोम जाजेननाय बै समनिफ्राय जोंहा ओ जिथुनाखि गाव हारसिङै ओ गावखौ दैदेननो एबा गावनि आथिङाव गाव गसंनो हाया बै समसिमहालागै जोंना बिमा बिफायानो दैदेनखायो नङा होमब्ला गासैखौबो ओ जे अब्ला ओमफ्राय जोंङो देरनो लावनो हमबाय अब्ला बै समनि फ्राय ओ देहाखौ माने जोथोन लानांगौआ गावबा गावनिनो जायोे जेहे जों जेरै दा समफोराव जोंङो बे समफ्रावथ' बिमा बिफाया जोंखौ जेहेथु थाल लाबायथारना हालिया नङा होनब्ला?
औ
बे समाव जोंङो गावबा गावखौनो माने जोंङो थाल लानो थानांसिगौ आरो लायोबो आरोना।
औ
आंङो ओरैजाय माने जेब्ला समावथ' जोंना समा ओरैबायदि गोरोबा जायो नङा होमब्ला देहाखौबो समाव माने जोंङो एसे एक्सारसाइस बो खालामनो गोनां जायो नाथाय जोंहा माब्लाबा माब्ला समफोराव माने एक्सारसाइस खालामनो थाखायबो जोंहा समा गोरोबा जायो आरो ना।
औ
दा आंनि बिथिाव आंङो बिदिनो माने आंङो मोनसे बिदिनो फिथा फिसा बिजनेस मावो नालाय
औ
बेखायनो आंहा माने जेब्ला सम मोनो अब्लानो आं माने गावनि देहाखौ माने फिटआव लाखिनो नाजायो आरो माने जेरै जोंहा फुंफोराव फ्रि सम जायो नङा होमबा
औ।
फुंफोराव माने थाब सिखारनानै ओ जोंहा दसे फिल्ड एबा गामिफोरनि लामाफ्राव दस बिदिनो थाबायग्लांनाय जायो।
औ
लोगोसे बिदिनो आरो माने गावनि फिट जानायजों लोगोसे जोंहा बिदिनो माबा मोनसे बे जेनेबा जब फोरनिबो ओ नांगौ जायोना फिटनेसफोरखौ
औ।
बैफोरखौबो नोजोर ला सिनानो माने ओ बेफोर एक्सारसाइसखो खालामनाय जायो आरो। बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओ जिथुनाखि लोमजा साजा जायो नङा होनब्ला
औ
लोमजा साजा जायोब्लाथ' जोंहा ओ गिबियावनो जोंहा ओ मेडिसिन मुलि लान गोनां जायो जुदि ओ मेडिसिन एबा मुलिजों हामा हामाब्ला जोंहा ओ जिथनागि मेडिकेल एबा डक्टरनि डक्टरनाव जोंङो थांनानै सेख कप खालामहैनानै जोंङो बिनि फाहामनायनि राहाखौ लायो आरो माने औ दा बेफोर आरो जेनेबा
औ औ आंबो बेफोरबायदिनो जोंङो देहा थायोबासो गासैबो खामानिखौ जोंङो मावनो हायो बेनि थाखायनो जोंङो देहाखौ जोबोद जोथोन लानांगौ। जायो मानो होनो
औ औ
ओ औ बेबायदिनो लिरनो फरायनो थाखायबो जोङो देहाया मोजां थायोबासो जोङो फरायनोबो हायो। देहा गाज्रिबानो जेबो खामानिखौ मावनो हाया बेबायदि लोमजानाय साज जानाय दुरबल बेबायदि जायोबानो जोङो जोंनि मावनांगौखौहाय जोङो मावनो हाया। बेनि थाखायनो जों ओम। बेनि थाखायनो जोङो गावखौनो जोबोद फिदै लाखिनांगौ। बेनिखायनो जों फ्रोमबो सुबुङा आं सानो आरो य'गाखौ खालामथारनांगौ मानो होनोबा जोङो य'गा खालामोबाथाय जोंनि जिउआबो माने आयुआबो बाव माने गोलाव जालाङो लावलाङो। होननानै बुङो आरो माने जोङो खम हाथाराबाबो सिखारग्रा सिखारग्रोनो जोङो फुङावहाय जि जिबा मिनिटखौ गावनि देहानि थाखाय जोङो होथारनांगौ। मानो होनोबा जोङो पुरा जोङो सि-सान खौनो बा दिनखौनो जोङो गुबुननि थाखाय मावो। बा गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय मावो बेनि थाखायनो जों गाव गावनि देहानि थाखाय जोङो बेखिनि जि आरो जिबा मिनिटखौ गावनि देहानि
देहानि थाखायनो औ औ औ।
आं सानो
बेबायदिनो गावखौहाय साखोन सिखोन लाखिनायाथ' जों साफ्रोमनिबो दायथ' होननानै आं सानो बिबान होननानै। बेबायदि खालामनाया औ गावबा गावनिनो मोजां। मानो होनोबा जोङो जेब्ला साखोन सिखोनै थाया हेलाबा जोंनाव गासैबो बेराम आजारानो थाब साग्लोबनो खाबु मोनो। बेनिखायनो जोङो जोबोदै साखोन सिखोनै थानांगौ बेबायदिनो जोङो मालाबा मावफ्ले दांफ्ले गामिफोराव थायोबा बेबायदिनो जोङो मा जालाङो जालांथों बेफोरबायदि साननाया फैयो आरो गामिफोराव थायोबा। बेबायदि साननाय औ बेबायदि साननायखौ जोङो ज्राब गारनांगौ। आरो गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनायाव जेब्लायबो जोङो सिगां खालामनांगौ औ मानो होनोबा औ जिउ थासानदैसो जोङो मावनानै दांनानै जानो हायो बेनिखायनो देहाखो औ सिगां गावनिखौ सानग्रो।
औ औ औ।
औ बेबायदिनो जोङो औ। गावनि देहाखौहाय औ सावस्रिखौ मोजां लाखिनो थाखाय जोङो दै लोंथारनांगौ। दैया जोंनि देहायाव गोबां बिबां नांथारगौ दैया खौ माने गुफुं खालामो आरो।
औ औ औ।
बायदिसिना बेरामनिफ्रायबो जोङो बारग'नो हायो दै लोङोबाथाय दै लोङा लासे थाबाय थायोबानो जोंनावहाय बेबायदिनो गेस्टिक बायदिसिनाफोरा माने नागिरो औ बेखायनो जों य'गा खालामखांनानै दैखौ लोंनांगौ आरो आं सानो फुङावहाय जेब्ला गामि ओनसोलाव जेनेबा जोंनिया फोथार बेबायदि दुब्लि बेबायदि थायो बेखौ फुंआव औ बेबायदिखौ जोङो माने जोंनि मेगनजोंहाय बे गोजान गोजाननि जिनिसफोर खौ जोङो नाहरनो नाजानांगौ आरो‌।
औ औ औ
औ मेगननि पावारखौ जों बेयावनो मोनथिनानै मोनो ए जों गोजाननि बे जिनिस बा बेसादखौ जोङो सिनायनो हागोन ना हाया? बेखौ सिनायनो हादोंबाथाय जोङो जोंनि बे मेगना मोजाङै दङ होननानै जोङो साननो हायो जोङो जेब्ला गुबुन जायगायाव थाहैगोन बा जोङो टाउनाव थाहैगोन हेलाबा जोङो खाथि खाथिल' नुयो जों गोजान मालाबाबो नाहरनो हाया।
औ औ
बे दाबसेनिफ्राय जोङो बे गामि बा न'फोराव फैयोबा जोङो बेबायदि बे हालोद खौ जोङो मोनदांनानै मोनो आरो। जोङो मेगनखौ माने औ नुस्लाबा नुस्लाबा बेफोरबायदि मोनो जे अब्ला जोङो न'आव गोबावबा बेबायदिनो सानबा सब गासे बेबायदि थाङोबासो जों गोरोबफैफिननो हायो आरो। बेबायदि आं मोन दांदो आरो माने औ नोंथाङा एसे फोरमायलाय दे
थिगानो नोंथां जोंनाथ' आसोल दोहोनि दोहोन जेनेबा होनोब्लाथ' दोहोनाथ' मिथिखायो नङा होनबा नोंथां? दोहोन होनब्ला जोंना ओ देहायानो फार्स्ट देहायानो फैग्रोखायो मानो होनबा जोंहा माखासे खामानि दामानि माव मावनायनि अनगायैबो जोंहा जिखुनु खामानि जाव जोङो दावगानो थाखाय जोंहा देहाया थिग जागोरनांगोन देहा दङबानो जोङो रां रुफाबो आरजिनो हागोन देहाया मोजांब्लानो जों ओ जेनेबा सुबुं माहारिफोरखौ जोङो थुलुंगाखांहोनो हागोन बेफोरबायदिनो आरो माने ओंखायनो जोङो सिगांग्रो देहाफोरखौ जोङो ओ साखोन सिखोनजों लोगोसे जोङो फिटआव लाखिनांगौ जिहेथु जोंहा दायो बुहुद गोबां बेराम जाबोनो हमदों जायनि जाहोनाव जोंहा गोबाङानो मानो होमबा ओ आरामाव थाग्राबो जाजोब्बायानो होनजागोन मानो होनब्ला जोंहा दानि जुगावथ' जोंहा मैगं थाइगंफ्राबो गोबां मेडिसिन जाजोबथारबाय नङा होमब्ला? जायनि जाहोनाव जोंहा मेडिसिन होआबा जोङो मैगंफोरखौनो मोननोनो थांला माने
औ
ओरैबायदि माने ओ गोदान-गोदान भाइरास फैयो आरो माने मैगं थाइगंआव बेफोरफोरखौ जोङो हमथाना लाखिनो थाखाय जोंहा गोबां मेडिसिन बाहायनाय जायो बेैफोरखौनो जोङो माने बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबोनानै।
औ
जाफैनाय जायो जायनि जाहोनाव जोंनि ओ देहायाव माख-माखासे एफेक्ट जायो आरो माने बैफोरफोरखौबो जोङो नोजोर बोनानै माखासे जोङो ओ एक्सारसाइसफोर खालामोबा आरो जोंहा माखासे देहाफोरखौ फिटआव लाखिब्ला जोंहा बैफोरबो ‌ओ एसेग्राब एफेक्ट खालामबाजसेै आरो एफेक्ट खालामबाबो जोंहा लासैनो दानगारनायनि मोन से राहा जागोन होननानै आं सानो आरो माने आरो नैबे मोनसे थ' जोंना दाथ' गरम बोथोर जोबोद गरम नङा होनब्ला
औ
देहानिफ्राय जोंना गोलोमदैयानो गबबायानो थानाय जायो खामानि मावनाय समफ्रावबो आरो लोगोसे ओरैनो बेरायब्लाबो बिदिनो देहाफोरनिफ्राय गोबां गोलोमदै गनाय जायो। बिदि गोलोमदै गनायाव जोंहा देहायाव दैया जोबोद खम जायो नङा होनोमबा नोंथां। जायनि जाहोनाव जोंहा ओ स्टन अन-अन्थाइ जायो नङा होमबा? उदियाव बैफोराव माने दै खमनि थाखायबो जायो होननानै मिथियो आरो जोङो माने। बेनिखायनो जोङो दैखौ लोंनांगौआ जों गोनांथार आरो माने साफ्रोमनिबो।
औ
गोबांखौनो खोनानोबो मोनसै दानिया माने स्टन उदैयाव अन्थाइ जानाय आरो लोगोसे। ओ हाइप्रेसार जानाय
औ।
बेफोरबायदि गोबां माने बियो माने कमन जालांनो हमबाय आरो माने।
औ नोंखौ थारैनो। बेनिखायनो औ जोङो बेनिफ्राय आरो मोनसे जाहोननि थाखायबो बेखौ आं जादों होननानै सानो मानो होनोबा दैखौहाय फिलटार खालामनानै लोङा मानो होनोबा जोङो दैयावहाय गोबां बिजानुफोर थायो बेफोरखौ जोङो। जों नुनो मोना।
औ लोगोसे आयरन आइरनबो थायोना?
औ आइरनजोंबो बांसिन जायो आरो आइरननि नगायैबो आइरन गैयाबाबबो गोबां
उम
माबाफोर थायो आरो दैयावहाय बेफोरखौ जोङो मेगनजों नुनो मोना दे नोंथा जों समा जाबायना।
औ जाबाय नोंथां दे उननि समफ्राव रायलायसै।